फुंनि गोजोन हामगलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आं जासि हग्रोननाय जाबाय आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो कारेन्ट एबा मोब्लिब मोब्लिबनि बागै एसे रायज्लायनो होननानै नों बिथांनिसिम आं कल हरनाय जादों नोंथाङाथ' दा फ्रि दा?
औ
औ मोब्लिब मोब्लिब होनना बुंङोब्लाथ' जोंनि दानि बे जुगाव गोबां माने गोबां गोनांथार जाना फैबाय बां सिन खामानिखौनो जोङो मोब्लिबजोंल' मावनाय जायो बांसिन माने गारि मथरनिफ्राय लानानै दानाथ' गारि मथराबो जोंना कारेन्टजों सालायनाय ओंखारबाय बेबायदि बिदिनो न'बो बा गलाफोराव जोङो फ्रिजबो बाहायो कारेन्टजों आफ्राय ओमफ्राय टिभिफोरबो बाहायो ओमफ्राय गोबां रोखोमनि टर्च बायदिसिना आरो जों दानिया माइ सौनोबाबो जों जों दानिया कारेन्टनि मिलसो मिलजोंसो जोङो माइफोरखौ सौनाय जायो आरोना। औ बेनि बागै नोंथांखौबो एसे कारेन्टनि बागै एसे मोब्लिबनि बागै एसे फोरमायोब्ला मोजां जागौन ना सानोमोन आरो नोंथां
हेलौ
हेलौ औ कारेन्ट जों जों मा मा बाहायो आरो ओ कारेन्टनि कारेन्टजों लोब ओ लोब्बा थानाय नोंसोरनि न'आव मा मा मुवा बेसाद दं जेरै टिभि फ्रिज बे - फोरनि बागै बा मिक्सार मेसिन बेफोरनि बागै एसे फोरमायना जागोन नामा नोंथाङा
ओं
औ
मोब्लिब होनना बुङोबाथ जों बयबो मिथिखागौ दानि मुगायाव मोब्लिब नोङाब्लानो जोंहा जेबो खामानियाव जाया होननानै जों बुंजायो
औ नंगौ नोंथां
औ मोब्लिबखौ जोङो अबेनिफ्रायबो दैनिफ्राय मोब्लिब खौ मोननाय जायो
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
बे मोब्लिबजों मा मा खामानियाव बाहायो आं बुंनि ओ जोङो दानि जुगाव ओ मोब्लिब गैयाबानो जाया जेरै जोंनि मबाइल कम्पिउटार
औ
जोङो मोब्लिबजों बाहायो आरो जोङो मोब्लिबजों ओंखाम ओंख्रिखौबो जोङो संनानै जानो हायो
औ हायो नोंथां हायो हायो
औ जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ माइ सौनो थाखाय ओ गारि मथर बेबायदि सालायनो थाखायबो दिनै मोब्लिबखौ बाहायनाय जायो जोंनि न'खराव ओ मोब्लिबजों बाहायग्रा बेबायदि टिभि ओ फ्रिज आरो मबाइलफोर दङ टर्स फोर दङ
औ औ औ ओ गोदोनि दिनावथ ओ नुनो मोनदों जोंहानि ओ फादारमोन एबा जोंहानि मादारमोन बिसोरो माने ओ साथि लानानै नो ओ साथि लानानैसो गोदोहाय कारेन्ट गैयै समाव फरायनाय लेखा फरायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय दानि जुगावथ ओ नुनो मोनदों माने कारेन्ट गैयाबानो ले खा दांला कारेन्ट फैबासो लेखा दांसै बा न'आवबो ओ फांखा गैयाबानो जाला गरम दाथ गरम दिनना नोथां ओ ओ गरम दिनावहाय जोङो फांखा गैयाबानो न'सिङाव हाबना थाला बा एसि गैयाबानो जोङो रुमसिङाव हाबना था नो हाला बेबायदि माने जुगजों लोगोसे सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोदोनि आरो दानि गोदोथ जोङो गिसिब ओ खोनानो मोनदों गिसिब सिबै सिबैनो माने सम बारहोयोमोन बेबायदिथ कारेन्ट जादों गैयामोन आरो लोगोसे फेन फांखा बेबायदिथ थाखायामोन गोदोहाय गोबां आरो थायोब्लाबो गोबां खममोन आरो ना ओ बेनि बागै दानि आरो गोदोनि एसे फाराग फोरमायना जागोन नामा नोंथाङा मोब्लिबनि बागै
औ हागोन गोदोनि दिनाव जेरै नोंथां बुंनाय बायदिनो गोदो मोब्लिब गैयाबा बेबायदिनो केरसिन साखि लेम्प बेफोरखौ बा बाहायनानै जिउ खांबोबाय आबै आबौमोना औ नाथाय दायो जोंना मोब्लिबजों एबा टर्च लाइटफोरजों दायो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ औ
औ आरो बे मोब्लिबखौ देहा फाहामसालियाव
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ आं फंसे खोथा सोंनायदों नोंथांमोननि गामि एबा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोब्लिब एबा कारेन्टखौ बेसेबां समसोनिफ्राय ओरैनो गायजेननाय जानाय नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा गामियावहाय गिबि कारेन्ट नोंसोरनि गामियावहाय माब्ला बोजेननाय जानाय मोनहनाय
आंथ बेखौ बुंनो हला माब्ला जनाय आबै आबौ जोंनि आइ बाबामोननि समनिफ्राय दङ नालाय बियो ओमफ्राय बेबायदि गोदो माबानिफ्राय फैनाय माबानि फफ्राय मोननाय आं बेखौ नायनो हानाय नंला
औ औ औ औ नंगौ नोंथां दानियाथ' गोबां स्कुटिफ्राबो मोब्लिबजों ओंखारसै मोब्लिबजों सान सालायनाय सार्स होनानै माने दानि जुगाव माने बांसिनानो मोब्लिब बि्लिबनिल' जालांनो हमदोंसै सानसे सम हागौ गासिबो गारि मथर गासिजोंनो सालाय जाजोबनाय जागोन न होननानै आं सानो आरो नोंथाङा बेनि बागै मा सानो
ओ नंगौ नोंथां दानि जुगाव दानि जुगाव दानि मुगाखौ नायनानै नायोब्ला थ बेफोरबायदिखौनो नुहुरो
औ
औ
नोंसोरनि गामियावहाय मोब्लिबजों सालायनाय गारिफोर दं नामा आरो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना जागोन नामा नोंथाङा मोब्लिबजों सालायनाय गारिनि बागै मा मा गारिफोर थायो मोब्लिब मा मा होनग्रामा एसे फोरमायना जागोन नामा नोंथाङा
जों बाहायनाय गारिखौ आंनानै लायो मिथिला खिन्थु जोंनि जायगायाव मोब्लिबजों बाहायनाय होनोब्ला टिभि दं लेपटप दं आरो बेदिनो माइ सौग्रा मेचिन दं आरो
औ नंगौ नोंथां
मा देहा फाहामसालियाव माने खा नालाय जोङो बेखौ बुंनो हायो
औ
एम आर आइ मेसिनफोर दङ मानो होनबा हस्पितालफोराव गासै जोंनि इनभेस्टिगेसन खालामनायफोरखौ मोब्लिबजोंनो मावनाय जायो बेनिखायनो बेयाव गोबां रोखोमनि मेसिनफोर दङ जेरै एम आर आइ खालामो सिटि सकेन खालामग्रा आरो बिदिनो ओ
औ नंगौ नोंथां
रोखोमनि मुवाफोर दङ आलट्रा सउन्ड खालामग्रा थदिखौ खालामग्रा एक्स रे बेफोरो मोब्लिबनि गेजेरजों बाहायनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां
जों बेखौ नुनो मोनो
औ - औ ओ नंगौ नोंथां ओ दानि जुगावहाय जोंङो गोबां माने मोब्लिबजों बोगथाब जानानै जिउ खोमानांनायबो नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां ओ मोब्लिब मोब्लिबनि बोगथाबनायनि जाउनाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय बा मबाइल चार्ज होबाय थानानै मबाइल नायबाय थानायाव मोब्लिब बोगथाबनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय बेबायदि गोबां नुनो मोनदों आरो दानि जुगावहाय ओ नोंसोरनि गामियावबो बेबायदि ओ का रेनदों ओ जाथाय जानानै जिउ खहा जानायफोर सुबुंफोर दं नामा?
जोंनि गामियावथ' गैया नाथाय जोंनि सा खाथियाव दङो औ - औ ना बोननायाव कारेन्ट सर्ट जानानै थैनाय बेखौ जों खोनानो
औ - औ नंगौ नोंथां ओ ओ कारेन्टआ मोब्लिबा जोंनि दानि जुगावहाय ओ गोबां ओ जोंनो गोबां मुलाम्फाबो होदों आरो फारसेथिं बुंनो थांङोब्ला मा होनो बेखौ ओ जोंनि गोबां माने गोबां खहाबो खालामदों आरोना बुंनो थांङोब्ला औ ओ नों नोंथांङा बाहायबाय थानाय बांसिन बाहायबाय थानाय मोब्लिबजों ओ मोब्लिब मोब्लिबजों बांसिन बाहाय जानाय ओ बेसादफोर बाहायो नामा? एबा नोंथांङा बाहायजानाय मुवानि मुंखौ बुंनो हागोन नामा नोंथांङा
मोब्लिबजों बाहायजानाय बांसिन मुवाया- जाहैबाय जोंनि आखयाव थानाय मबाइल औ जोंङो दायो मबाइल गैयाबानो जोंनो जाया मबाइल- जों जोङो गोबां बायदिसिन रोखोमनि खामानिबो मावनो हायो बेबायदिनो मबाइलनि गेजेरजों जोंङो सों थाइबो लानो हायो बेबायदिनो जों जोंनि जों मोनथियै नलेजफोरखौ गियानफोरखौ जोंङो मबाइलनि गेजेर जों जोंङो आवग्रिरिनानै मोनो ओ
औ नंगौ नोंथां
मबाइलनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो आरो बेनिखायनो गाहाय आं मिथिनाय बायदिब्ला बांसिन मानसिफ्रानो मबाइल आरो ना
औ - औ नंगौ नोंथां ओ औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै ओ जोबोद ओ समाबो जाया नंङा जाबाय ओ बिनिखायनो ओ नोंथांजों कारेन्टनि बागै रायलायनानै आंङो गोबां मिथि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो बेनिखायनो नोंथांनिसिम आं फिन खेबसेबाव साबायखर बावहरनाय थाबावबाय आरो नोंथां।
हामबायसै नोंथांनो। निसिमबो मिथियै बाथ्राफोरखौ आंनो फोरमाय थाखाय
औ नंगौ नोंथां। औ उनावहाय लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय औ। औ दे नोंथां दे।